हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ माबोरै दं नोंथाङा
औ हेलौ औ
दा माने आं मोनसे जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो हरदोंमोन आरोना नोंथां
औ नंगौ मा सावराय औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां
औ औ बिदिनो जों जेरै दा बर'नि जानाय लोंनाय होमबा अनलाजों दाउ साबु साम'जों सबाय बिदिनो लाथा आरो बिदिनो नारजिदों अमा बायदि बायदि आरो ना जोंनि बरनि ओंख्रिफोरा औ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अनलाजों दाउखौ बोरै सङो?
औ हागोन नोंथां।
औ औ
जोंना अनज्लाजों दाउ होनोबथ बरनि जानाय लोंनायल नङा बियो मोनसे बर हारिजों गोथौयै सोमोन्दो थानाय मोनसे इंख्रिबो होननानै जों बेखौ सानना लायो। मानो होननानै बुंब्ला जोंना ओ अनज्ला ओंख्रि नङाब्लाहाय जोंना माबेबा मबेबा ओ जोंनि समाजनि गोबां ओ फुजा पाथाल बायदियानो जों जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोना। जेरैहाय जोंहा ओंखाम गोरलै जा नाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाबा बेफोरबायदियाव जोङो ओ अनला ओंख्रि नङाब्ला जों बेफोरखौ आसखान्दा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंना जेरैहाय ओ सासे सुबुंनि जुलि जायोब्लाबो बेवहाय जोंहा खैनाया इसिं सिङावनो ओ अनला ओंख्रिखौ देनानै अनला ओंख्रिखौ संनानै रायजो राजानो जाहोनां गौ बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बे अनला ओंख्रिखौ संनाय नि आदबानो जाहैबाय जोंना ओ गिबियावनो जोङो ओ माइरंखौ सोमना दोननाय जायो। बेखौ आरो एसे रुयोब बोला जोङो ओ दोनैनिफ्राय बोखांनानै जोङो बे माइरंखौ मोजाङैहाय सुना लानाय जायो बेखौ सुखांनानै ओ बेनि दैखौ सर'नो थाखाय जोङो सान दुङाव दसे समनि थाखाय फोराननाय जायो। बेखौ फोरानखांनानै जोङो ओ दिंखि एबा उवालाव दे-देयो गोदोनि सुबुंखौथ जोङो बांसिन दिंखि एबा उवालावनो देनाय नुनो मोनोमोन। ना थाय जोङो जों लोगोसे सोलायबोनानै दानि बर सुबुं फोरनि नखराव बारा दिंखि एब बा उवालखौ नुनो मोनला ओ बेनिखायनो जोङो खायसे खायसेया जों ग्रेन्डाराव देनायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ औ नंगौ नोंथां
देना ला थांनानैहाय जोंहा ओ दाउ बेदरखौ एवफ्राम मोजाङै ओ साफा खालामनानै ओ उनावहाय जोङो एवफ्रामना लायो बेव बे एवफ्रामनायावनो जो जोंहा गोबां नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लि बि बायदिसिनाखौ जोङो होनाय लानाय जायो। बेसे औ। बेखौ एवफ्रामखांनानैहाय जोंहा बे ओ दाउ बेदरावनो जोंहा दै नांगौ ज अखानि दैखौ होना लायो आरो बे दैखौ जोङो मोजाङैहाय अरखौ मो जां सुनानै जोङो गोदौ होनाय जायो गोदौबाय थानाय समाव जोंहा देनानै लानाय अनला गुन्दै खौहाइ एबा अन गुन्दै खौहाइ जोंहा आखायजों ओ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय। जायो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गथा गथायै होबा जोंहा सिथर सिथर मोनजायो आरो ओंख्रिखौबो जोङो ओ गोथाव मोना बेनि थाखायनो जों आखाइदों फ्रि फ्रि सारना लानाय जायो बेनि उनाव जोंहा दसे ओ सम ओ गोदौनो होनानै जोंहा खारदै बरनि खारदैखौ जोंहा नांगौ जखानि बेवहाय होनानै लानाय जायो। बेखौ होख बेखौहाय होखांनानै। जोंहा मोननो थाखाय दसे अरखौ मोजाङै सुनानै मोजां ओंख्रिखौ गोदौ ग्लब होयो आरो मोनहां मोनहां जायोब्लाथाय जोंना ननिनो ओ नआवनो मोननाय जोंनि ननि बारियाव मोननाय गंगार धोनन्दिया। बा धोनन्दिया नङाब्लाबो जोङो हाइजें बिलाइफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय एबा एसे ओ साबफैनायनि थाखाय जोङो बेखौ होनानै लायो।
औ औ।
औ बेखौ बे बिदिनो जोंनि बर हारियाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना बर हारियावल नङा अनला ओंख्रिखौ दाना गोबां हारियाबो जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ बायदिसिना बरनि मुंदांखा मुंदांखा हटेलफोराव हाय जोंहा। अनला ओंख्रिखौ मोननाय जायो।
औ औ।
बिदिनो नोंथाङा ओ माबायदि मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो आरो बेखौ बेनि संनाय आदबखौ सुंदयै फोरमायलांनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जेरै आं जानो मोजां मोनो। सामजों सबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो साम'खौ हाखर एबा दैमानिफ्राय मोननाय जायो बे खौ लाबोनानै जोङो। साननै सानथामनि थाखाय जोंबो बिनि मैलाखौ खारथों होनना माने बेखौ साननै सानथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां दैयाव।
औ नंगौ।
औ बेखौ सोमना दोननायनि उनाव बेखौ सानथामनि उनाव दिखाङो दिखांनायनि उनाव बेखौ साफा खालामो जेरै जों बिनि धाखोनखौ गारनाय जायो आरो बेखौ बिनि खिबु खि दानसनाय जायो आरोना नोंथांसिम जों बेखौ बिनि सिंनि मोदोम बाहागोखौ मोनजानायनि थाखाय।
औ नंगौ।
बिनि उनाव बेखौ साद फायै हुनानै लायो। हुना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो सबायखौ सबायखौ जोंङो बिदिनो बेखौ सामखौ थाव एसे होनानै एवफ्राना लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां। संख्रि एसे होना बोख्ला लानायनि उनाव ओ बे सारायावनो जों दै हरबाय हरनायनि उनाव सबाय
औ।
होनायनि उनाव खारै होयो खारै होनायनि उनाव ओंख्रिया
औ नंगौ थां थारैनो।
बिदिनो जोंना जानाय लोंनाय होनोब्ला ओ आरो बेजों लोगोसे गोबांओ खौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै गोथां मैगं थाइगं ओ गोथां फिथाइ सामथाय बेजों लोगोसे नआवनो मोननाय फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो गोबां जोङो बायदिसिनाखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि औ खारै खारदैखौबो जोङो बर हारिनि मोनसे गोनांथार ओ मुवा एबा जाग्रा होननानै जोङो सानना लानाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बे खारदैखौ बानायनायनि ओ आदबखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
जेरै जों खारैखौ थालिर बिफांनि मोनो होननानै मिथिखायो आरो नोंथां बे खौ मोन मोनो जेरै जोङो थालिर औ थालिरखौ जोङो बिनि फिथाइ फिथाइया जे थायखांनानै बियो ओ फिना आरो बिफां जाफिना बेखौ जोंङो दानफायनाय जायो दानफायनायनि उनाव बेखौ जोंङो जेनेबा सान्दुआव जिरनानै हो होनाय जायो आरो ना जिरना माने होनायनि उनाव बियो से सानदुंनि सावनानै माने बेखौ हांगार खालामनाय जायो। थांदो खालामनायनि उनाव बेखौ जोङो दै इसे होनानै बसायाव लगायना दोननानै सोना दोननाय जायो आरो औ बिदिनो लगायनानै सोना दोननाय जायो। बिदिनो जोंनि बर'फोरा फोथायो जे जेसेबांनो खारैआ बोसोर बोसोर थांगोन एसेबांनो खारैनि रिसिया कार जायो होननानै फोथायो आरोना नोंथां।
औ थारायनो नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला जोंना ओ बर' हारियाव गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेनेबा बर' र ओ धोरोम एबा बर' समाजजों मोनसे लोब्बा गोनां बेफोरनि गेजेराव जोंना नारजि अमा बेबो मोनसे। ओ बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां ओंख्रि जेरैहाय जोंहा सासे मान सि सुबुङा थैयोब्ला जोंहा बेखौ ओ बे सुबुंखौ जोंहा मोनसे बाथ्रा भावाव बाहायनाय दङो जेरैहाय नारजि अरगारनाय, थिक बेनि ओंथियानो जाहैबाय जोंहा सा से सुबुङा थैयोब्ला जोंहा बेजों एस सोमोनदो गारनायनि सोमोन्दो गारनायखौ फोरमायना होयो जे मानो ओ सोमोन्दो ओ जेरैहाय सासे सु सुबुङा थैयो ओ एबा सिबिनि जिउमाया ओ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो बेखौ जोङो बावगारनो एबा ओ सोमोन बेनि ओ जा थै थैनाय आरो जोंनि, ओ बे बुहुमाव थांनानै थानाय सुबुंनि गेजेराव सोमोन्दोखौ ओ गार नाय एबा सोमोन सोमोन्दोखौ बावगारनो थाखाय बे जोङो गार ओ माबा नारजिखौ जोङो ओ जानायजों लोगोसे जोङो बेनि पस पस्टआवबो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि थाखाय बेनि थाखायनो जोंहा बर' हारियाव ओ बे नारजियाबबो जोंजों जोबोद गोथौयै सोमोन्दो गोनां जाहैबाय।
औ। बिदिबा दोनथ'नोसै नामा? नोंथां जोंनिया रायज्लायनाय समाबो, जाबाय
औ नंगौ। थारैनो नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। औ
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
दे